हेल'
आ।
खोनादों ना?
खोनादों।
औ।
मा खालामदों? एरैनो दङ।
न नो
बेराय दोसो
बेरायदो?
लामायावना गामियाव?
गामियाव नङा हाखरफारथिं फैदो एसे न' उनथिं।
नों एयार फन लाद
एयारफन लादों
लानाङा एयारफन।
एयारफन लाबा जा
आहो।
ए। आंनो खिथाया साला खोन्थायाखै आंनो।
जे जेबो नङा बख'नानै ला।
एयारफनदोबो मोजां खोनायो माथो?
खोनाया माने
अ
माने आंनिखौसो नों मोजां खोनगोन आं नोंनिखौ मोजां खोनाया
ए दहायबो बिदिनो जादोदां होमबा
बेखायनथ'
उम अ दहाय लायाखै
दे बखनानैला माबाखो इयारफनखो
उम अफखामबाय माबादिदं मा खामानि मावदों?
दोङो इदिनो आंबो थाबायबाय दं
एह नंगह
औ मा खबर
मोजाङानो
हो
नोंनालाय
मोजां
उमह
दावराव खानायखैना
दावराव खोनायाखै बहाफरायनाय होनदो
आंङोना
हम नों फरायाखै
उम माबायाव बडलेण्ड इउनिभारसिटि
एह बलेण्ड कक्राझारनिसिमबा
अ
नोंनारोंऔ
मा मोनदो
रोङिया आंना
औ
मा साबजेक्टनि
हो
मा साबजेक्ट
ओहो बेफोरखो सोङाबो जागोन खोमा
ऐह ओमबालाय मा रायलानो तपिकालाय
आयदिया
दे सोंदो ओमबा
नों सोंलाया दे
ए गिदिंनो मोजां मोनो देनाय मव मव थांखो होनखो दहाय
सिलंआवलसो थांदों आं बाखि बावलायलांबाय आं बवा बवा
एह गुवाटिफोरव गिदिंङाखय
ट्रेन गाबनाय खोनादो नामलि
एसे इसे खोनादों
दावराव गाबगासिनो
भाइरास दोङो होनदोंमोन माथो
हो
भाइरस दोंङो होनदोंमोन माथो।
सोरो आंङो ना
उं
मा होनदो
बेरायगोन होनदों र थांनि ओमफ्राय
ट्रेन गाब्बाय
औ ट्रेन गाबदों। ए नों थि नआव लाय सोर सोर दङ नोंसा?
दोङो बिमा बिफा बिब बिनानाव गासैबो नोंसालाय?
आगैस सासे दंबावो सास सासे हाबा हरबाय। आगै सासे दं आं दं ओमफ्राय आइ आफा उम आगै सासे सासे हाबा हरबाय आं दं ओमफ्राय
मोजाङानो उम दा नों हारसिं दं नामा?
आं हारसिं दं।
हेलौ अ
नोंसालाय फंबाय बिदा
फंबाय दं ओमफाय आं ओमफाय बिमा बिफा
नोंसा आदा‌ गैया?
गैया।
ए मोजांदे
दावराव जायाखैना? अ उम मा होनदोमोनलाय नोंसोरनिखि माइ गायसिगोनना मा होनदों?
ओं
अ इखिबो गायसिन खोमा दे हा दा नआव गैयाना ओंखायनो बारा पात्ता मोनाखै माने
बहा दं ओमबालाय?
इयावनो दं माबायाव
बेलेगाव उम
उम नआव थाङाखै ओमबा
नआव थांथ'वाखैआनो‌ दे गोबाव जाबाय
बेसे गोबाव जाखो‌?
इदिनो बैसागोआव थांदोमोन
उम
अ नोंसोरनिखि बैसागोु मोसायोना मोसाया?
मोसायो
मोसायो ना
मोसायो उम
बुरजा दामग्रा दामग्राफोर सिख्ला सेंग्रा ओंखारजोबो ना गासैबो
सिख्लाफोरा गासिबो ओंखारजोबो दा गामियाव मावदो दे देनाय
अ माने दामग्राफोरखौबो लाजोबो ना माने नोंसिना ओइदि बक मोसायोना ओैनो धल सिफुंफोरखौबो लायो खाम सिफुंफोरखौ लायोना गामिया गिदिर खोमाा नोंसना ओंखायनो
बिदिर नङा जोंनिया सिगांनिफ्रायनो बक्सबो मोसाखाया लै बक्सबो मोजां मोना बे
अ जों गामिफोरना आरो बिदिसो दाना बक्स बुरजोसो मोसाग्रा जाबाय खाम सिफुंफोरखौनो दामनो गोरों गैलाना
फि जुफोराबो सब क'क्राझार सायद उदालगुरि सायद सब बक्सबोसो जानो नुयो
उम
जै नों जोंनि नै बाक्सााखनावसो एसे माबा दामग्रा देग्राजो थांनाय नुयो आं
जायगाखौ खोन्था लानो होआखैमोन
ए एरैयााखो खिथाब जेबो जायानो
जेबो जाया ननहोनना
गावनि मेन पारसनेलखोसो खिन्थ खोन्थाना लानो होआखै आरो
अ
निसिनिथिं मा मा फुजा जायो
सिंथिं
ओ
जोंनि बर' हारिनि ज ज बाथौज
अ नोंङा इदिनो गिदिर मा फुजा फोरुर जायो बिदि ग
गिदिर
उम
जोंनियाव गिदिर सामा दुर्गा फुजाफोरा जायोरा राज फुजा दुर्गा फुजा
जायो जोंनिखिबो मागो मेला जायो गिदिर
अ मागो मेलाबो जायो मागो मेलाफोरा जोंना इदिनो माबा जानाय आरो गुरखिया जानाय बायदिलै मा होननांगौ इखो गुरखिया जानाय ना मा होनो
गुरखिया जानाय
दुब्लियाव जानायालै
जायोना जायाथाय जोंनिखि माने मा बायदि जायो सेंग्राफोरा जानायाना
अ सेेंग्राफोर जानाया न लुनानै
अ इदि जिगाब माबा माबिनि न लुनानै जि माबायो सेंग्राफोरा जमानो माने हराव इयावनो थानानै इयावनो माबायोमोन दे मा होनो इखो खाना जायो सेंनाफोरा खाना जायोना
ओं
उम
मागुर जानाया
अ जोंनिखि इदि सेंग्राफोरानो गैयाना ओंखायनो आजिखालि इदि जालानो खोमा रावबो सेंग्राफोर गैया ओमहो गामिया फिसा ना सेंग्राफोर गैया बारा इदिनो फिसा बिस नखरफोरल जागोन खोमा
ए जोंनि जाय सिख्ला सिख्ला अत्यावश्यक सि-सिखि-सि-सि-सिख्लाफोरासो बांसिनसो सेंग्राफोरनिसाय
दाना हिनजावसाफोरासो बुरजा जाबाय सिगां समाव हौवासा फोरासो बुरजामोन
जोंनिखि सिख्लाफोरबो गैया सेंग्राफोरबो गैया ओंखायनो इफोरबो जायानो बारा आंथ जेनेबा इद दिनो साफा सानै जोंजों जोंनि बे खाथियाव आंजो आंल'सो खोमा आंल' औ ओमफ्राय आंनि उन्दै दं ओमफ्राय गिदिर साफा सानै दं।
ओ इंलिस नि
हा
इंलीस ना मानदे
अह
ओ
नोंसोरनिखि बेरायग्रा जायगा गैया जेबो?
फंबायआलाय बेसे फरायो दा?
फंबाया ओइट एस फरायनानै माने फरायसै इयो।
एह, मानो?
फरायसै बिदिनो बाबाय दां।
बहा थायो दा?
इ दा मिज'रामावसो थायो।
हा मिजरामआव अह
खामानि मावो ओजों
आंबो गुवाहाटीआवसो थायो बांसिन।
अह
मैयासो न'आव फायदो।
अह
थांफिनगोन साननैसोनि उनाव
औ
गाबोन नागिरलानो थांनांगौनो आरो गाबोन नाग्रि लानो थांनो लिंदों इनथ'
मानो
आगै लानो थांनो लिंदोंलै आलासि जानो।
आगै लाङानाव
उम
ओइ हाबा जानायाव ना‌?
औ हाबा हरनाया
अ नोंसोरनिखि हाबाफोरा गिदिर गिदिरथार जायो खोमा ना?
गिदिर जायोथ'आरो नोंसोरनिथिं जाया होमबा?
बिदिनो न'खरफोराबो गोरिब गोरिबना ओमफ्राय फिसा फिसा जायो बांसिनानो।
जोंथिं मालाय एमान धो-धोनि गैया आरो बिसोरनिथिं धोनिबानो जाहाबोलाय बहाथो धोनि मावना जानांदों दा जोंफोरा
उन्दैनिफ्रायनो जोंथिंबो गो-थानायासो दोङोने गोनाङासो गोनां
ओमफाय